खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
हेलौ
अ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां।
अ हेल' खोनादों नों
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां खोनादों नोंथां।
हेल'।
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां। हेल'।
खोनादों नोंथां हेलौ
हेल' नोंथां।
खोनादोंथ' नोंथां।
नोंथांनि रावखौहाय खोनाफैनो मोनाखै। नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाहैनो मोनदों नामा?
खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां।
आं नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो
हेल' दे बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन। बिदिब्ला आंनो नोंथांजों फोरमायलायनोसै। दा जोंहा फोरमायलायनो होनोब्ला जोंहा जोंनि जा बर'नि हारिमु बेनि सोमोन्दैनो जोंहा एसे सुंद'यै फोरमायलायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंहा बर'नि हारिमु होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बर'नि हारिमुआव गोबां रोखोमनि थादेरसा एबा बाहागोफोर जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय जोङो जोंनि बर'नि रोजाबनाय मोसानाय गाननाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय बायदि बायदि जोङो। मोनो नङा होमबा नोंथां दा थिग बे रोखोमैनो बेनि अनगायैबो जोंहा
बिथांङा
बायदि रोखोमनि। जिब-जुनार फिसिनाय दानाय-लुनाय, आबाद मावनाय बेजों लोगोसेनो जोंहा बायदि रोखोमै जानाय ओंख्रि संनानै ज थानाय आदब खान्थि एबा आदब खायदाफोरखौ जोङो नुनो मोनो। एबा जोंनि बर' समाजावहाय जोङो नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा आगोलनिफ्राय फ्रनो आरो आथिखालनि जुगजोंबो दा बे रोखोमैनो जोंहा बर'नि
हारिमु आसार खान्थि मावनाय दांनाय ओ बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो नङा होमबा बाहागोफोर ओ जेरैहाय जोंहा मावनाय दांनायनि बेलायावनो बुङोब्ला जोङो बर' आइजोफोरखौहाय ओ सि दानाय बायदि रोखोमनि न'आवनो जिब जुनार फिसिनाय बायदि बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बर'नि हारिमुआव जोंनि ओ आइजोफोरखौहाय बायदि रोखोमनि ओ आबाद मावनानै गावनि न'खर सुंथानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा दानाय लुनायाव मख'बावनो हायो जोङो बायदि रोखोमनि सि ओ जोम दाना नै गावनि आखाइजोंनो ओ जोंनि आइजोफोरखौहाय न'आवनो बायदि रोखोमनि दख'ना गामसा आर'नाइ फाग्रा जोमग्रा बिदन बायदि रोखोमनि बिदन दख'ना थावसि बायदि रोखोमनि ओ गाननाय जोमनाय सिफोरखौ जोङो ओ गावनि न'आवनो दानानै एबा लुनानै जोङो दिहुननायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोङो रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे जोंहाथ' मोनसे हारिमुखौ समायनासिन खालामना लाखिनाय बाहागोआनो जादों रोजाबनाय मोसानाय नङा होमबा नोंथां
नोंथां औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा रोजाबनाय मोसानायनि बेलायाव बुङोब्ला जों नुनो मोनो बर' हारिमुआवहाय ओ बैसागु मोसानाय ओ खेराइ मोसानाय ओ बायदि बायदि रोखोमनि बागुरुम्बा मोसानाय बायदि बायदि जोङो मोसानाय नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो रोजाबनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो ओ खुगा मेथाइ जों नुनो मोनो गथ' बुरखायनाय मेथाइ लावखार मेथाइ ओ माइनाव बरायनाय मेथाइ बायदि बाय दि मेथाइफोरखौबो जों जोंनि बर' हारिमुनि गेजेराव मोननो थाङो दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिमुआव ओ जानाय लोंनायाबो मोनसे गोनांथार बाहागो दा बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुआवबो बायदि रो रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो दा जेरै बर'नि अनला ओंख्रि बर'नि खारदै ओंख्रि साम' ओंख्रि लाथा एम्फौ खांख्राइ ना गांजेमा बेनि उनावहाय जौ नारजि नाफाम बायदि बायदि ओंख्रिफोरो जोङो ओ जोंनि बर' समाज एबा बर' हारिमुआव ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो एबा बायदि बिखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो दा जोंहा बेनि उनावहाय दङो। होनबावजायो गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा बर' हारिमुआव बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय आइजोफोरखौ दख'ना गाननानै थानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो फास्रा जोमनाय बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना थावसि बिदन अग्रं गाननायखौ जों नुनो मोनो दा। जोंहा बर'नि हारिमुआव गाननाय जोमनाय होनोब्ला आर'नाइखौबो जों सरजाब फानो हायो बेजों लोगोसेनो बायदि बायदि रोखोमनि जों बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनो दा दाउ अमा फिसिनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोङो दाउ अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो बायदि रोखोम रोखोमनि बोरमा ना बायदि रोखोम रोखोमनि जोङो जिब जुनार फिसिनायखौबो जोंनि बर' हारिमुआव नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि बर' हारिमुआव राव धोरोम आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय खानाय मुसुरनाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो थाङो। दा नोंथाङाबो आंनो बर' हारिमुआवहाय माबादि मा नुनो मोनो एबा माबादि मावनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हागोन ना सुंद'यै?
हागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङानो मोजाङै बुजाय बुनानै होबाय अब्लाबो आं एसे बुंनानै होनोसै नोंथांनो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे हारिनि सिनायथि महरै बेनि गाननाय जेनबा मोसानाय मुसुर नाय जानाय लोंनाय बेफोरखौनो गासैखौबो बुजियो आरो जोङो बे हारिनि हारिमु होननानै मोनसे हारि जानो गोनांब्ला जोङो बेनि गाननाय जोमनाय नांगोन मोसानाय मुसु होनाय नांगोन बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो दा बुहुत मोन मोनसे जौवा मोनसे जौगानाय हारि होननानै जों बुंनो हागोन जोंनि बर' हारियाव बाथौ फुजा बेखौ बिथाङा मिथिगौ बर'फोरनि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम जों बे बाथौ धोरोमाव बाथौ फुजा होनायाव दौदिनि मोसा जानाय होननायखौ नुनो मोनो नोंथां। दौदिनि मो जोंनि मोनसे बाथौ धोरोमनि गुबै खेराइ मोसानाय जेनेबा बा थौवाव मोसानायखौनो जों दौ होननानै बुङो नोंथां बेबादिनो बैसागु बैसागु फोरबोआव जोंनि बर'फोराबो बेबायदिनो रंजायो। बायदि बायदि खुगा मेथाइ दामनाय देनाय खाम सिफुं ज बायदिसिना लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन ना?
औ नंगौ।
हेलौ।
औ।
नोंथांनि नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो हागोन।
औ।
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो लागा दं नामा?
औ।
हेलौ नोंथां
औ थारैनो नंगौ
नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो लागा दं नामा?
औ
नोंथाङा एसे गुवारै बुंबावनो हागोन ना?
औ
जोंनि धोरोमा औ औ बाथौ धोरोमा जोंनि थाखाय बर'नि मोनसे से मोजां गुबै धोरोम नोंथां जोङो जेनबा मोनसे हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो बेनि जानाय लोंनाय गासिबो गोलैजोबो जों बर' मा बर' हारिनि गुबै जाग्रा आदार ओंखाम जों ओंखामखौ जायो बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि ओंख्रिया जाबाय नारजि अमा सबाइ साम' अनला दाउ लाथा ओ एंखावरि गांजेमा बायदिसिना खौ जों जायो नोंथां जोंनि आरो मोसानाय बैसागु मोसानाय खेराइ मोसानाय बेबादिनो दाथ' मदार्न डान्सबो गोबां मोसानाय दङ। बेफोरबो गासिबो जोंनि मोनसे बर' हारिनि जौगानाय मोनसे हारिमु होननानै जों साननानै लाजायो आरो नोंथां नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो गोसो दंना नोंथां
नंगौ थारैनो
औ नोंथां
औ
जोंनि गाननाय जोमनाय जोंहा मोनसे हारिनि हारिमु जानो गाननाय जोमनाया जोंनि गोनांथार बर' हारिनि हारिमु दख'नाया जोंनि बर' सुबुं बर' फोरनि बर' आइजोनि मोनसे सिनायथि महरै जों दखनाखौ बर' आइजोफोरा गानो आर'नाइयाबो जाबाय जों बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नेरसोन
औ
खोनादोंना नोंथां
औ नंगौ
अ जोंनिया सावरायनाया जाबाय नामा नोंथां
औ नंगौ औ थारैनो
औ औ औ औ नंगौ